ओ बिदिब्ला नोंथाङा गिबि गिबियावनो नो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसोबो आंनि फारसे मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादोंहाय जोङो गोदो गोदाय बर' सुबुंफोराहाय मा मा आइजें आइला बाहाय योम आरो दा आथिखाल मुगायावहाय बर' सुबुंफोरा मा मा आइजें आइला बाहायो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
औ बिदिब्ला आङो गिबियावनो नोंथांनो सावरायनानै होग्रोनोसै नामा नोंथां? औ ओ बिदिब्लाथ' जोङो आय जें आयला होनोब्लाहाय जोङो गासिबो मुवा बेसादफोरखौनो बुङो नङा होमब्ला नोंथां। जेरैहाय जोङो ओ गोदो गोदायहाय सुबुंफोराहाय आइजें आयलाखौहाय गिबियाव जोङो ओ औवाजोंनो बानायग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो गोबां मुवा बेसाद ओंखा खारबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो प्लासटिकनि बा दंफां लाइफां नि बा जोङो लहानि बायदिसिना मुवाफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां नाथाय जोङो गोदो गोदायहाय आइजें आइला बानायनाय नुयो ओ होनोमोनब्ला जोङोहाय गिबियावनो जोङो ओ न'आवनो औवा गायना लानानैहाय बेबायदिनो माखाल औवाजों जोङो गोबांखौनो मुवा बेसाद बा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओ जोङो गोदो गोदाय सुबुंफोराहाय औवायानो रायजो जानायाव गुबै खामानियाव बाहायोमोन आरोना नोंथां बा हेब फाजाब होयोमोन होननानै जोङो खोनाबोनो मोन्दों आरो ना नोंथां बिदिनोहाय जोङो संसार जानायाव हाय ओ औवायानो बर' सुबुंफोरनो जोबोद हेफाजाब होयोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनो गोदो गोदायथ' जोंनिया ओ थिं बायदिसिना गैयामोन नालाय नोंथां जेरैहाय जोङो औवानिनो खुन्था गायनानैहाय बा जोङो ओ थोरि हाग्रा बा खफ्रि बिलाइ बे बायदिसिनाजोंनो जोङो औ न'खौहाय औवानि खाथि जिरनानैहाय ओ हा गोबोरखि बा हाजों एनजुर लिरनानैहाय जों जोङो गोदो गोदाय उनदुबोदोंमोन आरोना नोंथां बिदि बिदिनो ओ बेबायदिनोहाय जोङो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' जोंनाव बैसां बायदिसिनाबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनोहाय जोङो उनदुनो थाखायबो जोंना औवाजोंनो बैसां बानायनानै उनदुयोमोन बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद दोननो थाखायबो जोङो औवा निनो बैसां बानायोमोन बा जोङो बेबायदिनो गोबां मुवा बेसादखौ जों जोङो औवाजोंनो बानायोमोन आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो गोदो गोदायहाय दंफांजों जोंबो माखासे मुवा बेसाद बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो औवानिनो गारबा होन खोस्लि होन बा जोङो जेरैहाय औवाजोंनो बानायनानैहाय ओ ओंख्रि संनायाव बाहायनाय फाख्रा बा बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोङो बेबायदिनो दंफांनिफ्राय बा औवानिफ्राय बानायोमोन आरोना नोंथां गोदो गोदाय सुबुंफोरा जेरै माइरं जावनो थाखाय दाला सानद्रि बाहायोमोन बा जेंगाय जेखाइ ना गुर गुरनायाव बाहायनाय बाहायोमोन आरोना नोंथां खबाय बायदिसिनाखौ ओ नोंथां गोदो गोदायथ' बेबायदिनो थोरसि फोरबो गैयामोन नालाय नोंथां जेरैहाय ओ थालिर बिलाइ दंफां बिलाइ बेबायदिसिनायावसो सिगाङो गोदो गोदाय ओंखामखौ जायोमोन ना आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो दा जोङो आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला गोबां बेनिफ्राय सोलायबाय आरोना नोंथां थां जेरैहाय जोंना ओ सिथेलनि ओंखाम जाग्रा थोरसि बायदिसिना ओंखारबाय बा जोङो काहानि ओंखारबाय। साहा लोंग्रा काप ओंखारबाय उनदुनो थाखाय जोंनो बैसां ओंखारबाय
औ नंगौ नों
नि सायाव बार जानो थाखाय ओ फेन बायदिसिना ओंखारबाय आरोना नोंथां। जिरायनो थाखायबो जोंनिया प्लास्टिकनि सियार बा बायदिसिना मुवा बेसाद ओंखारबाय आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना आथिखाल मुगायाव दानिया बिगियाननि जुग जाबाय नङा हबा नोंथां गोदो गोदायथ' जोंनिया ससे लामा दावबायनो थांनोबोला जेरैहाय मोसौ गारि बा गराइ गारि बायदिसिना गारि बानायनानैहाय लामा दावबायनो हानथिलांनो थाङोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
माहाजोन सुबुंफोराहाय अबेबा दाबसे जायगायाव थांनोबो बा मान लांनोबोला बिसोरो हाय ओ
दंफांनि गारि बानायनानैहाय ओ मैसो बा मोसौ बे बेयाव खाथाबना होनानै बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। बेबाय दिनोहाय गोदो गोदाय सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां आइजें आइलाफोरखौ औवाजोंनो बा दंफांजोंनो बानायनानैहाय गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा आथि थिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला बेनिफ्राय गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोोना नोंथां जेरैहाय जोंना बायदिसिना मुवा बेसाद ओंखारबाय संना जानो थाखाय जोंनिया गेस बा बायदिसिना ओंखार बाय गोदो गोदायथ' जोङो बेबायदिनो हानि दैहुफोरावसो ओ संना जानाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां औ बे बेबायदिनोहाय जोंना गोबाव गोबां मुवा बेसाद ओंखारबाय आरो ना नोंथां। नोंथां बिदिब्ला आंनो नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा मा मा बिदिनो आइजें आइला बाहायोमोन। आरो दानि मुगायाव जोङो मा मा नुनो मोनखो?
औ नोंथां नोंथाङाथ' गोबां फारागथिनि बागै आंनो फोरमायना होबाय आं आंबो जाखिनि हागौ एबा आङो नुदों मिथिदों एसे फोरमायना होनानि
औ औ
गोदोनि सुबुंफोरनि रायजो जानाय समनि आइजें आला बाहायनायफोरा जोबोद फोरा आलादामोन नाथाय दानि जोंनि बिगियाननि जुग नि बा जोंनि गोनोखो मुगानि आइजें आइला बाहायनायफोरा जोबोद आलादा। मानो होनोब्ला गोदोनो गोदो जानो हागौ जोंनि आबै आबो मोननि समाव सोलोंथाइ गैयिनि थाखायबो जानो हागौ बि दि ओ औ जौगानाय फैयाखैमोन होनबा बिथांमोना मिथिंगानिफ्रायनो बिसोरो जेरै बे नोंथां मा फोरमायनाय बायदिनो औवाजों बा बिलाइफोरावनो जायोमोन होननानै थिग बिदिनो औ जोङो नंगौ थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया जोंनिया औ खबायानो जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे आइजें आलायनि गाहायमोन होनना। मानो होनना बुङोब्ला जोङो आबै आबौमोननि समाव बा दाबो जोङो बिदिनो औवानिफ्रायबो जोङो जेखाय बा नायगासिनो दंङ जेखाय खबाय थि बिदिनो औ गोदोबो जोंङो आबै आबौ आबौमोननि समाव बिदिनो औवानिफ्राय जेखाइ हेबनानै बिथांमोना बैफोर जेखाइ औ फाननानैबो जिउ खुंबोदों। नङा होमबा औ आरो नाथाय आंहा दासान्दि आङो बिदिनो नुनो मोनदों जि जोंना गुनानि जे ओंखारबाय।
अ औ।
औ थिग बिबदिनो आरो फारागथिआ जेरै गोदो औवाजोंनो जोंना जेखाइ खबाइ हेबोमोन। बा जोंनिया औवाजोंनो जग्रा सियार मुरा बिदि आरो गोलोम बोथोरफोराव जोङै गिसिफोर हेबनानै जोङो बैफोरजों नो जोङो जिउ खुंदोंमोन नाथाय दाथ' जोंहा बिगियाननि जुग औ ओ जोंथ' बिदि न'खर न'खर बा बयनावबो जोङो ओ एसि बा जोङो फेन कुलार जों बिदिखौ नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि समाव बिदि औ औ फेन बा बिदि कुलार एसि जोङो नुनो मोनाखैमोन आ बै आबौ मोननि समाव आरोखि ना। औ थिग बिब्दिनो जोङो बुंङो थाङोब्ला आ गोदो बिदिनो काहानि खानसि फोराव जायोमोन बा दा औ दाथ' जों गोबां मानसिफोरनि न'खर न'खर नुयो जोङो प्लास्टिकनि खानसि।
औ औ।
औ बैफोर प्लास्टिकनि हानसिफोरावनो जों दानि सुबुंफोरखौ जानाय नुयो नाथाय ओ गोदोनि नि सुबुंफोरियै बेबो मोजांमोन जे बिसोरो ओ थालिर फस्ला ओ फोर आवबो ओंखाम जायोमोनबा थालिर बिलाइफोरावबो औ बैफोर जानाय हुदायाबो जों जोंना देहा नाथाय जों दा प्लास्टिकनिफाय जायो। बै प्लास्टिकनिफाय बानायनाय लबरजों बानाय नाय जेबो जोंनि देहानि थाखाय एसेबो मोजां नङा आरोखि न'। औ थिग बिब्दि दिनो ओ थिग बिब्दिनो जोंहा गोदो आबै आबौमोननि समाव जोङो औवार्ज जोंनो जोङो थबसिफोर बा नायनाय ओ आइबा दंफांनिफाय जोङो उ-उलार बानायनाय थेंखि खि बानायनाय बैफोरावनो जोङो फिथा सौराय जों गासैखौबो जोङो देनानै जायोमोन मागो दमासि एबा बैसागुफोरावबो। नाथाय औ नाथाय जोंहा दा मा जाबायखि जोंहा दा ओ लाइनजों देनाय मिक्सार ग्रेनडार मि सिंजों जायखौ बुङो जों दा बेयावनो जोङो देना जासै। बेफोरावबो जोङो फारागथि नु नु मोनो आरोखि गोदोनि एबा जोङो दानि आइजें आला बाहायनायाव। आरो नोंथाङा आगोलावस सो फोरमायनाय बायदि गोदोनि सुबुंफोरा औ नोंगौ हानि थिंख्लियावसो ओंखाम संनानै जायोमोन। नाथाय जोंनिया दा मा आ जोङो लाइनाव संनाय इन्डाक्सन बा जोङो गेजजों संनाय जोङो फुफ खार जोङो बैफोरावसो जोङो ओंखाम संनानै जासै।
नोंगौ नोंथां औ।
औ नोंगौ नाथाय जोंनि हानि थिंखलियाव ओंखाम संनो जानायाबो बे बे जोंनि मोनसे मोजां हुदामोन नाथाय दा आ बिगियाननि जुग जोङो समजोंबो जों खारफानांगौ। नङा होनबा? औ। बेनिखायनो जोंहा बिदिनो ओ दा आथिखालाव ओंखारनाय जोंहा लाइनाव संनाय बा आ गेसजों संनाय फुखारफोरावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जासै। थिग बादिनो जों औ नोंथाङा ओ आगोलावसो फोरमायलांदों जे जोङो गोदो गारि मथर गैयामोन बिदि गे लहानि बा थाव पेट्रल डिजेलनि आबै आबौमोननि समाव गोदो जोंहा गराय गारि बा जोङो मोसौ गारिखौनो जोङो नुसैमोन बिथांमोना बबाव गोदा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला बिसोरो थाबायनानै थाङोमोन। एखमबा बिसोरो ओ ओ जेनेबा आ माल बुस्थु लांनो गोनां जायोब्लाबो बिसोरो खादा बानायनानै औ खादा बारायनानै बिसोर उल सिगां बिदिनो दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसेयावबो बिसोरो दावबायनानै बिदिनो ओ मैगं गं थाइगं फाननो थाङोब्लाबो दानि बादि जोंहा गारियाव लाङामोन आरोखि आबै आबौमोननि समाव बिसोर खादा औवाजों बानायनाय खादायावनो बिसोर बाननानै लाङोमोन।
औ औ
औ बिदिनो औ नाथाय आरो मोनसे बाथ्रा बाव जे गोदो औ गराइ गारिखौबो जोङो बिदिनो औ औवाजों बा औवानि दा दालाय दासा लोगोसेनो दंफां लाइफांजोंबो जोङो बानायनाय नुयोमोनबा जोङो नुदोंमोन आरो ‌।
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय दाथ' लहाजोंनो गासै ओंखारजोबनाय बा पेट्रल डिजेलजों बानायनाय गारि गुरायसो जाबोबाय नङा होमबा? औ नंगौ नाथाय दाबो जोङो औवाजों खायसे आइजें आला बाहायनायखौ जों नुयो जेरै ओ सान्द्रि दाला बैफोरो लोगोसेनो जोंहा प्लासटिकनिबो जोंहा बिदिनो दालाबो ओंखारबाय लोगोसे जोङो मैगं सानाय मिसिंजों मिसिंजों मैगं सानायबो ओंखारबाय बा मैगंखौ जोङो गोदोथ' औवानि बिदिनो फाखोर बानायनानै जोङो साखन सायोमोन नङा होमबा?
नंगौ नोंथां औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथां जों आइजें आइलानि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो आङो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिबाय आइजें आलानि सोमोन्दै लोगोसे आंबो जिखिनि हागोन फोरमायना हागोन। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिदेरनोसै ना?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोन